हेलौ खोनादों नोंथां? औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां आं बिथांजों बेरायनायनि बागै एसे सावरायनो सानोन आरो। जानो हागौ नोंथाङा माखासे
औ माखासे मानि एसेबांथ बेरायाखै ओरैनो खाथि खाला जायगा ओनसोलाव बेरायबाय आरो नोंथां। बेजों लोगोसे आङो शिलंआवबो खेबसे थांना फैनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां दा होमब्ला नोंथां नोंथाङा नोंनि बेरायनानै मोनबोनाय माखासे गोसोखांथिफोर बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो आं नोंथांनो फोरमायगोन जे बेरायनाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि बिनि सायाव आं फोरमायदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां अब्ला नोंथाङा आङो होनबा गिबियाव नोंथांनो जे शलंआव माबोरै थांनांगौ शलंाव थानानै मा मा जायगाफोरखौ नायहनांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै आरो नों
औ नोंथां जागोन दे।
जोंहा शिलं बुङोबा शिलंआ जाबाय मेघालय हादोरसानि राजथावनि आरा नोंथां। बेयो जोंहा थांनो थाखाय गिबियावनो मा खालामनांगौ ओ
गुवाहाटि जानानैसो थांग्रोनांगौ जायो आरो नोंथां नोंथाङा गुवाहाटिसिम ओ ट्रेनजों फैया हागोन ट्रेनाव फैखांनानै नोंथाङा गुवाहाटिनिफ्राय ओ बास नङाबा ओ टेक्सि भारा लानानैहाय थांनो हागोन आरो नोंथां। बिदिनो बेहाय थांनानै नोंथाङा बेनि माखासे ओ दावबायग्रा ओनसोलफोरसिम दावबायहैनो हागोन बिदिनो जोंहा ओ शिलं मा मुङै मिथिनाय जायो होनोबा जोंहा ओ सानजा हादरनि बा सानजानि स्कटलेण्ड मुङै जोंहा मिथिनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो ओ जोंहा
शिलंनि जे राजथावनि बेयो जोंहा मेघालया नोंथां आं सिगाङाव फ्लांदोंमोन आंना गोरोन्थि जादों बे ओ सिगाङावनो बे जोंनि ओ शिलंआ जोंनि आसाम हादोरजोंनो ज'मायै दंमोन आरो नोंथां ओमफाय
बेनि उनावहाय बेयो गाव आलादा रायजो जालांदों जाहा बेयाव थांनानै जोङो बेनि माखासे समायना नुथफोरखौ नायहैनो हायो। थिग बेबायदिनो बेयाव थांनानै बेयाव रायजो खुंनाय माखासे हारि हारिसाफोरनि जे दोरोङारि गाननाय जोमनाय हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै जोङो नायहैनो हायो आरो नो जे बेरायनाया जोंना मा ओ ओरैनो थांनानै सावगारि नायहैनाय बा गोसोखौ गोजोन होनाय बेल' नङा आरोना बेजों लोगोसे जोंहा मा बेयाव संसार जानाय माखासे हारिमुवरारि उनमोनथाय थामोनथाय बेफोरनि सायाव जोंहा गुवारै मिथिनो हानाय बेजों लोगोसे जोंहा ओ माबोरै संरैखा होलांनांगौ बेनि सायाव सोमोन्दै बुथुमना लानाय आरो बिथांमोननि जे जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै बा गाननाय-जोमनाय हारिमु आसार खान्थिनि सोमोन्दै गुवारै बिजिरसं नायजों लोगोसे ओ नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होनाय आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो ओम बे गेजेरजों जोंहा माखासे बाथ्रा खोथा सोलोंनो हायो नङाबा जोंहा बेजों लोगोसे ओ
जि माबायदि बेरायनायाव बाहागो लानांगौ बेफो जों गुवारै ओ बुथुमना लानो हायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो शिलंआव थाङोबा शिलंनि जे माखासे ओ बेरायथावना जायगा जेरैहाय जोङो बुंनो हायो उमियाम लेक उमियाम लेक माने मा ओ उमियाम बिलो आरोना नोंथां बेहयाव थांनानै नोंथाङा बेनि समाय ना नुथायखौ नायनो हागोन आरो बेयाव नोंहा नावबो जाव नायना नायनो हागोन आरो शिलंनि गोजौ बाहागो जायखौ सिलंपिक होनना बुङो माने नोङो ओ माखासे जायगाफोरखौ नाहरनो हागोन आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा
ओ बेहा शिलंआव माने गोबां रोखोमनि जोंहा माबा जायो आरोना नोंथां ओ फि ओ मा बुंगोन जोङो ओ
फोरबोफोर जायो बे फोरबोखौ जोङो मोनसे बुङो जे सेरि ब्लसम फेस्टिभेल बे सेरि ब्लसुम फेसटिभलाबो जोंहा बहुद जोबोद मुंदांखा आरोना नोंथां बेयाव गोबां जायगानिफ्राय बा गोबां हादर निफ्राय गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बायदि रोखोमनि ओ मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ जोङो लिङो हरनायखौ नुनो मोनो आरो बे ओ फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
बिदिनो ओ जोंहा शिलंआव माखासे जेरै डन बस्क' मिउजियाम होननाय दं बे डन बस्क' मिउजियाम थांनानै जोङो जोंनि नर्थ इस्टनि माखासे इनडिजियास बा जोंनि ट्राइबेल हारिनि जे हारिमुफोरखौ नोंथाङा नायहैनो हागोन बेबायदिनो जेरैहाय जोङो शिलंनि जे माखासे जारिमिन बेफोरखौबो नाय मिथिनो मोनगोन आरो जेराव जोङो ब्रिटिशफोरा जोंनि बे शिलंफोराव बा जोंनि आसामाव माबायदिहाय ओ गाग्लोब सासन खुंनाय बेफोरनि जोङो मोथिनो मोनगोन ओ जोंहा आसामाव गाग्लोबनाय समावनो बा जोंनि भारताव गाग्लोब समावनो बृटिसफोरा शिलंआव जायगा लाहैदोंमोन मानो होनोब्ला बे समावहाय बोथोरा जोबोर गुसु मोन आरोना मानो होनोबा गुबुन जेरै इउरप हादरमाया माने गुसु जों इसे मिथिजानाय नाथाय बिसोर गुसुआव थानो जायगा गुसु जायगायाव थानो मोजां मोन बिसोरो शिलं जायगायाव थाहैदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो शिलंआ माने गोबां सि नि लामा सामाफोरखौ बिथांमोनानो जे इंराजफोरानो बा ब्रिटिसफोरा दिहुननानै गालांदोंमोन आरो ‌। बिदिनो जोहा शिलंनि माखासे मख'जाथाव दावबायारि जायगाफोर जेरै ओ
दंफां रोदाजों बानायजानाय बा दंफां रोदाजों जानाय मोनसे ओ दालां बिदिनो लाइदलुम बिदिनो मौसिन राम बिदिनो ओ बु अमियाम लेक थांबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा सरासरि बिदिनो बायदि रोखोमनि जोंहा ओ जायगा दं आरो दावबायनो थाखाय। बिदिनो जोंहा मुरसिनराम मुरसिनराम आरो सिरापुन्जि बे मोननै जायगाया जोबोद नायनो समायना जोंहा मुरसिनरामा जाहैबाय मा ओ जोंनि भारतनिनो बांसिन अखा हाग्रा जायगा आरो ना नोंथां जाय जायगायाव माने अखानि बिबाङा बांसिन बेवहाय थांनानै नोंथाङा अखा हानायनि जे ओ
जोंनि आबेग बे आबेगखौ नोंथाङा मोनदांनो हागोन आरो बेहाय ओ बिबदिनो जोंहा माखासे जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जे दावबायनाय बे दावबायनायाव जोंहा गोबां नुथाइफोरखौ नुनायजों लोगोसे गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोन खुसि खालामनो हागोन आरो माखासे जे जोंनि सान्थौफोरखौ जौगा होनायाव गोबां हेफाजाब होगोन आरो बेयो थिग बेबायदिनो नोंथाङा आव बा रोजा आरो जि रोजानि गेजेराव खरसा खालामनायजों लोगोसे सानब्रै सानबानि दावबायनाय हाबाफारिखौ लानो हागोन आरो नोंथां। जे नोंथांनि सिगां सिलंयाव दावबायनायनि जे सोमोन्दै फोरमायथिनाय आंनि फोरमायथिनाया एसेनोसै नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन।
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङै फोरमायबाय जेनेबा शिलंआव बा शिलंनि हान्थिनायनि बागै।
औ
जोंहा बे जोंनि जिउआव दायो हान्थिनाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे जोंनि मोनसे माबा जानानै फैबाय। जेन'बा गोबां सुबुङानो गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिहैनो लुगैयो आथिख आथिखालाव बेयाव माखासे जाहोन हाबनानै दं मानो होनना बुङोब्ला जेन'बा जोंनि जे बे बुहुमाव जोंनि बुहुमाव ओरैबायदि मोजां मोजां जायगाफोर दं बा गोबां रोखोमनि गावजों गाव गोरोबलायै जायगाबो दङ जायखौ जोङो जोंनि बे जिउ मोनसेयावनो थांनानै नायनो हायोबा बे मोजां जाय जोंनि थाखाय जोंनि गोबां जेन'बा जोंनि जिउआव गोबां माखासे बिहोमा होयो आरो दा बेरायनाय होनोब्ला जोङो बेरायनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांखा बे नंगौ नाथाय जोंनो बेरायनायनि बेरायनायनि थाखाय गोबां माखासे बुस्थुफोर नांगौ आरो। जेरै जोंहा गिबियावनो नांगौ रां दा जोंना बेरायनायाव राङा जोबोर मोनसे बिहोमा गोनां बा बिहोमा होयो बा बिफाव लायो। होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला नोंनि जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय नोंहा गोबां माखासे रां खरसा जायो। नोंहा थांनायनि बा गारि भारा बा थाहैनायनि बा जानायनि बा गाननाय जोमनाय बायनाय बेफोरनि सायाव आरो दा बिदिनो जेन'बा नोङो रांजोंल'बो जाया आरो नोंथांनि सायाव थांनांगोन माखासे साहस बा आरो नोंथाङा माखासे रोंनायबो थानांगौ नोंनाव जेन'बा नोंथाङा जायगाफोरखौ मिथिनो रोंनांगोन बा जायगाफोरनि माखासे रायलायनायफोरखौ मिथिनांगोन बा नोंथाङा बिदिनो नोंथांनि सायाव माखासे बै थांगोन जायगानि सायाव माखासे नोंथाङा गियानखौ आरजिना लाग्रोखानांगोन आरो। दा बिदियाव मा जायो जेनबा नोंथाङा जेनबा नों नोंथां बै जायगानि जेन'बा जोंनि हादर बा गुबुन हादराव बेरायोब्ला नोंथाङा मा जायो जेनेबा नोंथांनि बिसिनि थाखा फैसानि माबाया नामफ्राबो आलदा जेन'बा बिलाइफ्रा आलदा आरो बिसिनि बाहायनाय एबा बिसिनि जेन'बा रांनि कारन्सि भेलु बेबो आलदा आरो। दा बेफोरो माबायदि जायो जेन'बा जोङो गुबुन थाबसे जायगायाव थानांगौबा जोङो जोंनि रांनिफ्राय बै हादरनि रांसिमाव जोङो बारस्लाय होनोनांगौ आरो बेखौ जोङो एयार'प्लेन खारग्रा एयारपर्टफ्राव जोङो सोलायनो हायोबा जोंहा माखासे आथिखालाव गलाफोर दङ जेराव जोङो बे रांनि माबाखौ सोलायनो हायो आरो दा बिदिनो जोंहा गोबां जायगा दङ बेरायनो जायगायाव बेरायोबा जोङो जोंनि गोसो गोरबोनि एखदमबारे सुग्लायनाय मोनो आरो। दा बिदिनो जेन'बा जोंहा बेरायनायाव मानो गोनां होनोब्ला आथिखालाव जोङो बेरायोब्ला माने मा जायो जोंहा जोंनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो हायो बा जोंनि मा होनो जोङो जिउआव माखासे जोबोद मोजां गोसोखांथि जों बेफोरखौ लाखिनो हायो जायनि थाखाय जोङो बेफोर जायगायाव थांनाया मोजां दा गोसोखांथि लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जेन'बा नोंथाङा जेन'बा नोंथाङा देनां बोरायबा बुरैबा बे गोसोखांथिफोरखौ नोंथाङा नायनानै गोसोखांनो हागोन। बा नोंथाङा ओ रायज्लायनो हागोन लोगोफोरदों आङो नैबे जायगायाव थांदोंमोन बेबायदि जायगायाव थांदोंमोन बिदि आरो नोंथांनि जेनबा जोङो बेरायनायनि माखासे मोजां माबाफ्रा जाहैबाय जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गुबुन समाजाव थाङोबा जेन'बा जोङो मिथिलायो आरो जेन'बा ओ बुहुमाव जे गोबां रोखोम नि मानसिफोर दं गोबां रोखोमनि ओ रावफोर दङ गोबां रोखोमनि रायज्लायनायफोर दङ जों दा बेफोरखौ मिथिलायो आरो जेन'बा जोङो ओ इंलेण्डफ्राव थाङोबा बिसोरनाथ' इंराजि जायो रावा दा जोङो बिनि थाखाय जोंनो इंराजि रोंखानांगौ जागोन रावखौ जायनि थाखाय जोंनाव सोलोंथाइ थानायाबो एसे गोनांथि जायो आरो दा बिदिनो ओ बेरायनाय बे बेरायनाया मोनसे ओरैबायदि मोजां हुदा जायखौ जोङो ओ खालामबाय थायोब्ला जोंनाव जोंनि गोसो गोरबोआव बा जोंनि मेलेमाव माखासे रोंनाया फैयो आरो मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि हादरनि बै गुबुन हादरनि समाजनि ओ बा थानाय बा जानाय लोंनाय बेफोर एसे आलदा जानो हागौ जायनि गेजेरजों नोङो ओ गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन हादर नि जानाय लोंनायखौ नोंथाङा मोनथिगोन बा बिदिनो मोनथिनानै नोंथाङा मा नोंथाङा माखासे मोजां माखासे मोजां माबा ओ जेनबा बिसिनि हुदाफोरखौ नोंथाङा नोंनियाव सोफैनो हागोन बिदिनो ओ आथिखालावथ' जोङो गोबां ओ मबाइलफ्रावनो नु जेन'बा सिनेमाफोर बा फेसबुक इउटुब बिदिनो इनसटाग्राम बिदिफोर नायनानै जोङो गुबुन जायगानि मानसिफोरनि माखासे राव मा माखासे जानाय लोंनाय माखासे थानाय माखासे गाननाय जोमनाय जों बेखौ सोलोंजोबनो हाबाय सोलोंबायानो माने जों जोंनो रोंबायानो जेन'बा बिदिनो ओ जोंनि गेजेराव माखासे बिफाव लाबाय आरो आरो दा बिदिनो जोङो बेरायनायनि माखासे आरो माखासे मोजां फिथाइफोर दंबावो जेन'बा ओ नोंथांनि जों मानसि माहारियाथ जेनबा ओ दुखु दाहा बिदिनो जेनेबा गाबनाय मिनि नाय दसेनो मोजां लासेनो गाज्रि बेफोरबादि ओ थाखायो आरो बे जों बावगारनो थाखाय बेरायहैनांगौ मा मानो माबायदि बेरायनांगौ जेनेबा जोङो बेरायनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि दुखु दाहा गाससिखौबो जों बावगारखनो हायोखा दा बिदिनो
जोङो बेरायबाय थायोबा मा जायो ओ जों बिदिनो जोंनि साननाय हनाय जोंनि ओ थानाय जोंनि जानाय गासिबो सोलायलांजोबगोन एा नोंथाङा मोनसे जायगायाव दावबाय थायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि दुखु दाहानि सायाव साननो समायखौनो मोननाय नङा बा नोंथाङा समखौनो मोननाय नङा जायनि गेजेरजों मा जायो नोंथाङा नोंनि दुनियाखौ नोङो ओ एकदमबारे थांनानै थानायखौ नोङो मोनसे ओंथि गोनां ना लागोन ओ जेराव नोङो मोनसे जायगायावनो थाबाय थायोब्ला न'वावनो दसे खुस थाबाय थायोब्ला नोंथांनि देहाफ्रावबो एसे माबा गाज्रि गोहोमा साग्लोबगोन दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेरायनायनि गेजेरजों मोजाङैनो जोङो दोनखोमानानै लानो हायो आरो दा बेबायदिनो जेन'बा जोंनाव आथिखालावथ बेरायनो गोबां जायगा दङ जोंनाव रांसो गैया ओ बिदिनो जेनबा जों नों आं मानसियाथ बेरायनो हाया नाथाय माखासे जाय बिथांमोनहा रां खामायदों जायमोनहा जायफोर जेनबा एसे सेंग्रासाफोरा गारि बाइक गोनांफोरा बिथांमोना ओ थांदों जेनबा लादाख थांदों सिक्किम थांदों बेफोराव थांनानै बिथांमोना ओ रंजाहैदों गोसोखांथि बानाय नायदों केमेराजों फट' खेबजादों जायखौ बिथांमोना इयुनाव गावसिरनि गथ' गथायनो बा गावखौनो गावनोनो दिगनो थाखाय बिथांमोना गोसोखांथि महरै लानानै फैदों जाय जोंनि गोसो गोरबोखौ जाहाथे इयुनाव मोजाङैनो मोजां लाखिलांगोन बा बेफोरनि सायाव नाय